औ खोनाबायना नोंथां? औ जों होनबा दायो बर'फोरनि गायनाय फुनाय बा जोंनि बर'फ्रा मा मा आबाद आरो बेफोर दानफोराबा बबे मासाव मा मा नोंथां? नोंथां औ नोंथां औ जों होनबा दायो जोंनि बर'फोरा मा मा आबाद मावो आरो बेफोरखौ माबोरै मावो जों बिनि सायाव सावरायसै नङा होमबा
औ - औ
औ - औ आबाद होनोब्लाथ' माने जों जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ओनसोलाव थानाय गामि ओनसोलाव रायजो जानायफोरनो माने गुबै माने जिउ खांनायनि मोनसे राहा लामा जों होननानै जों बुंनांगोन आरोखि नङा होमबा नोंथां, औ नंगौ नोंथां, औ - औ - औ औ ओ आबादनि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि आबादखौ जों जेरै नुनो मोनो गिबियावनो जों माइनि आबाद फाथोनि आबाद जु खामनि आबाद सिबिं, सबाय, बेसर बायदि बायदि रोखोमनि जों आबादखौ जों बुंनांगोन आरोखि जायखौ माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन थाखाय मावनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां, औ नंगौ गिबियावनो जों माइखौ अ आं बुंग्रोनो सानबाय माइखौ जों बांसि नानो माने जोंनि ओनसोलाव रायजो जाग्रा जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जाग्राफ्रा दैज्लां बोथोराव मा वनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जेब्ला माने बिदिनो मा होनो मे जुन जुलाइ जों बेफोराव माने दैज्लां बोथोराव जों माइखौ गायनाय जायो नाथाय गोदोनि दिनाव मा नुयोमोन जोङो अखा हायाब्ला माने एम्बुनि हाबा होलायनाय जों बेखौ नुयोमोन आरो नोंथां जेरै जाहाथे एम्बुवा हाथों माने अखाया हाथों होनलायनाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गोदोनि दिन माने जों दासिमबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव माने अखा हायाबा मोनसे नियम माने होयोमोन माने खालामनाय नुनो मोनो जेरै बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावथाय एम्बुनि हाबा होलायनाय नियमखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसे मा खालामबावोमोन गोदोनि दिनाव मानि नांगालखौ उल्था गायनानै दोनलायनायखौ जों नुयोमोन आरोखि नङा होमबा नोंथां एम्बु बिदिनो अखा हायै समावहाय औ
औ ओ बिब्दिनो जेब्ला गोदोनि दिनावथ' जों मानिे सिगां माइ गायनो थाखाय बा दाबो जों सिगांनो माइ ज्लि जों जेखौ माइखौ फोगोन जों बेखौ सोमनानै लाग्रो नांगौ अ बिनिफ्राय जे हायाव फोगोन बेखौ जों मा खालामो माने बबाय फोगोन जों बेखौ सिगांनो ओ हालेवग्रोना लानाय जायो बिनिफ्राय जों साननै सानथामसो जायोबा जों बे सोमनानै दोननाय माइज्लि होनो जायखौ जों बेखौ बोखांना लायनानै जों बै खोथिया थिलियाव माने जों फोहैनाय बा खोहै सारहैनाय जायो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय जेब्ला खोथि मानि माइया देरनानै खोथिया देरनानै बिदिनो मास मोनसे बा मास मोनसे बारो अब्ला जों बेखौ फुनानै लानाय जायो आमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो जे याव गायहैगोन जों बे जायगाखौ माने मोजाङै हालेवनानै लानानै ओ माने हा फोरखौ समान खालामनानै मोजां दै सोनानै जों बेखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ, बेनिफ्राय जों मा खालामो गायनानै बिदिनो दान मोनथाम मोनब्रै थानानै जों मा खालामो माने माइनि फिथाइखौ जों मोनजेनोबा मोन जेननो हमो आरोखि नोंथां आरो बे माइनि फिथाइ थायनोहेंनाय बा थायहैनोसै समाव जों मोनसे आरो मोनसे नियम खालामनाय नु मानेके जाय खुननो खाथि गासा औ जाय जे जाहाथे माने माइफ्रा मोजाङै थायथों मोजाङै जेबो जाया एम्फौ एनला जायालासे मोजाङै बिबार बारथों बिनि थाखाय माने गावबागाव इसोरनाव गाब भगबानाव आलारि बाथि सावनानै माने दुब्लि बारियाव आलारि बाथि सावनानै माइबारियाव माने गाबा गाव इसोनाव माने आर'ज गाबनायखौ जों नुयो जायखौ जोंनो कार्तिक गासा। औ बेफोरबायादिनो माखासे नियमफोर दंमोन आरोखि नोंथां बिनिफ्राय मा खालामबावोमोन बेनिफ्राय जेब्ला मास मोनथाम मोनब्रै बा मोनबा द' दान अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे बे समाव माइया मोनहैनाय जायो जेब्ला माइया मोनो अब्ला जों बेखौ हानानै बजा खानानै न'आव लांनानै मारा होनाय जायोमोन न' होमबा नोंथां औ गोदोनि दिनाव बांसिन मा होनो ओ माजों होनाय जायो मोसौजों होनाय नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुग बांसिनानो मा ट्रेक्टरजों होयोबा माबा मोनसे मिसिनजों मारा होनायखौ जों नुनो नो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ नोंगौ औ बिनिफ्राय जों आरो माइआथ' थांबाय बिनि उनाव जों फाथो आबाद मावनाय नुनो मोनो ओ जायखौ जों मानि माइजोंनो स समान समान मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ बेनिफ्राय जों माइ औ फाथोखौ हानानै जों ओ दुब माबायाव सोमहैग्रोनांगौ सिगां मा होनो उम मा होनो अबबा जाम्फै अबबा हाखरफा आव बेनिफाय जों माने फाथोखौ जों फाथो बेजेनिफ्राय थख' खालामनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आरो बे फोरखौ मारै मावनाय जायो औ औ दा जोंनि ओरैनो औ माइया थाबाय औ
ओमफाय थास'
औ बिदिनोे लेस्रा औ।
औ आरो बिदिनो
बिदिनो औ जोगोनार बेफोरखौ गायनाय जायो आरो औ आरो दा जोंना मे सें बोथोराव--औ औ औ जेब्ला माइ हाखांगोन औ अब्ला बे माइ हा खांनाय फोथाराव बेसर औ खाला औ दिनो औ आलु बेफोरखौ गायनाय जायो आरो औ नंगौ नंगौ। औ दा ओरैनोथ' आलु गायनो थाखाय औ गिबियाव हालेवग्रोना लायो औ खेबनै फोर हालेव नानै बिदिनो आलु जायो।
खौ होआ बिदिनो गाजा होखानाय बिदि मोनो बेखौ लाबनानै बिदि दि आलि खोना अ फबै फबै लाइन लाइन आलि बिदि खालामनानै गायनाय जायो आरो। आरो बेयाव जे बे माइ गायनायनि नारा बेखौ
खोबना होनाय जायो आरो औ नंगौ आलु बिफांनि सायाव। औ
बिदिनो
औ नंगौ आलुआव देरनो थाखाय औ
बिदिनो देरनाय समाव जे आलुआव बिदिनो माबा मबि बेमार
बेमार जायिनि थाखाय बे--औ मुलि होनाय जायो औ औ।
आरो बिदिनो सम जाब्लाथाय बिफाङा
औ औ औ नंगौ औ नंगौ औ नंगौ।
औ
औ बिदिनो बेसरफोरखौबो औ
औ औ नंगौ औ नंगौ औ औ नंगौ औ नंगौ औ नंगौ।
आरो दा जों नुनो मोनदोंदि बेसर बिबार बारनाय समाव जे गुबुननिफ्राय बेरे लाबनानै हगारनानै होनायबो जा
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ औ लोगोसे नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माने दैज्लांनि अनगा मेसेङावफ्रावबो मा माने माइ गायनायखौ नुयो नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि मेसेङाव दै थाया नालाय।
दैज्लांवाल' माइ गायनाय जायो आरो।
सेङाव ओरैनो गोरान खेथि
औ औ नंगौ नगौ औ नंगौ नोंथाङा जेखौ बुंदों बियो थारैनो सैथो।
औ
औ एसे सोसन बावनो सानदों नोंथां माने ओ आरो ओ समा माने माने मानसिनि साननाय हनाया आवगायनायजों लोगोसे माने गोदोनि दिनाव माने जों जेरै- जोगोनार आबाद मावोमोन नङा होमबा नोंथां माने बेखौ जों गोदोनि समाव बांसिन सिनानो माने न'नि बारियावल' जों गायनाय नुयोमोन। नाथाय बेखौ जों दानि समाव माने गोबाङानो गोबां बिगा माने दस बिगा बिस बिगा पन्सास बिगा गाहाम जोगोनारनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोननाय जाबाय नोंथां। लोगोसे आरो बिनि अनगायैबो मा होनो ड्रागन फिथाइ होनोना जायखौहाय ड्रागन फ्रुट औ जों बेनिबो आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोननाय जादों। आनारस बा जायखौ होनदों रैमालि जों बिनिबो आबाद मावनाय नुनो मोनो। आलुफोरनि आबाद मावनाय नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जों आबाद जों मावनाय खौ नुनो मोननाय जासै नोंथां। लोगोसे बेनि अनगा आरो मोनसे दंबावो मिलेट होनो जायखौ बै माने दालि मुसुर दालि बायदि फिसा फिसा आरोखि जों बिनिबो आबाद जों मावनायखौ माने माखासे से बा गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव जों नुनो मोननाय जायासै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ। नोंथांमोननि ओनसोलाव दा जोगोनार आबादखौ माबायदि रोखोमै मानसिफोरा मावनायखौ जों नोंथाङा नुनो मोनो नोंथां? जोंनिथिं बिदिनो दा जोगोनार आबादखौथ' एफा मावा। औ औ औ। से मोननै रोखोमनि जोगोनारबो थायो। जे मोनसेखौ
मानला होना होनाय जायो हायाव आरो मोनसेखौ सां
सां बानायनानै बेयाव मानला होनाय जायो। जोंथिं दा बिदिनो
एसे एसे मावो बिदि नोंथाङा बुंनाय बायदि नैजि बिघा थामजि बिगा बे
औ नंगौ नंगौ औ औ दा नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव मा मा आबाद माइनि आबाद मावो नोंथां हागोन इसे?
औ मम जोङो औ दा माइनि आबाद मावगासिनो दं दाथ' दैलां
दैजलांबो औ औ औ
ओरैनो मा मा रो मा मा आइ माइखौ मावनाय जायो नोंथां मा मा माइखौ गायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
जोंनिथिं ओरैनो दा बाहादुर बिदि थाबाय।
औ जोसा औ मइब्रा औ
रन्जित बेफोर बिदि बायदि बायदि मावो आरोना सुबुंफोरा। आरो दा बिदिबो
बिदिबो जायो जे दा मावनाय आबादनि फिथाइखौ औ सोलिनो द जेनेबा बेयो औ गो गोबां थाया होननानै औ जे बा हाथाइ एबा बाजारनिफ्राय पेकेटनि माइ बायनो लायो बेखौसो गायो आरो बांसिन
बेखौ मानसिफोरा बुङो जे बेयो बांसिन फिथाइ होयो एबा मोजांसिन जायो होनना बुङो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। नङा होमबा नोंथां औ औ नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ नोंथांसिमबो औ गोजोननाय थाबाय औ।